अ हेलौ नोंथां?
हेलौ नोंथां। खुलुमबाय।
आ खुलुमबाय।
औ माबोरै दङ नोंथाङा?
नोंथां आं मोजाङैनो दंथ'यो बर्तमान।
अ दे दे आंबो मोजाङैनो दङ नोंथां। आङो माबानायनि नोंथाङा दा रायलायनो सम दंना?
औ दङ नोंथां।
औ आङो दावबायनायनिबा नोंथां बारै नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन।
ओ सो ओ नोंथां सावराय जागोन दे बुंलाय नोंथां
नोंथाङा दासिमबो बेसे अबे अबे जायगायाव बेरायखो आरो मा मा जायगायाव बेरायखो
औ नोंथां आं गुबैयै औ हागोन नोंथां आं गाहायै गोजान होनना बुङोब्ला शिलं थांबाय इथिं डिब्रुगर इनिफ्राय डिमाफुर इनिफ्राय ओ गोजान होनोबा बुं सोनाबहा गोजान होनना बुङोब्ला सिक्किम बिनिफ्राय जोंनि ओरैनो गारि ओ मा होनो गामि ओ गामियारि एबा लकेल जायगायाव
औ
थांनो मोनबाय आरो बिदिनो नोंथां
नोंथाङा माबानायनि बेरायहै राय हैनायनि मोनसेफोर जायगा आंनो खिन्थानो हागोन नामा नोंथांनि एक्सपिरियेन्सखौ आंजों एसे रालायनो हागोन नामा नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा नोंथांनि बेरायनायनि बागै?
औ नोंथां आंनि बेरायनाया ओरैनो बांद्राय गोलाव नङाबाबो खम समनि गेजेरावनो गुसुं जायगासो दावबायनाय जादों नालाय नोंथां बेनिखायनो नों ओ नोंथां हागोन आं गिबियावनो थांदोंमोन ओ धेमाजि धेमाजि औ जनाय होननाय जायगायाव बेहाय
बेयाव बासजों थांनाय ना ट्रेनजों थांनाय नोंथां?
औ नोंथां आं बेहाय ट्रेनजों थांनाय जादोंमोन। बे थांनानै ओ डिब ओ धेमाजिनि सिमेन्ट सापरिनि जायगायावबो थांनो मोनदों बेनि फ्राय बेखौ बालांनानै ओजा मा होनो उरनाचल उरनाचल थांनाय गेटसिमबो बे ओ बेरायना फैनो मोनदों नोंथां उम बेनि ओ बे नि उनाव ओ थांदों नोंथां आङो
मायावमोन
माहोनो दिबब्रुगर
डिब्रुगर अ माबायदि माबायदिमोन ओरैनो डिब्रुगरनि माबाफ्रा
डिब्रुगाव औ नोंथां डिब्रुगराव जायगाया जोबोद समयना। बेहायबो बर' असमियाफोरनि माबा दङ नालाय नोंथां जारिमिनारि जायगा नालाय लोगोसे साहा बागान दङ जोबोद समायना समायना साहा बागान बेनिफ्राय टाउनफोराबो जोबोद समायना लोगोसे बेनि सुबुंफोराबो जोबोद मोजां आरो रेसपन होयो नोंथां रायदावनायाव मोजां बेनि उनाव बे डिब्रुगरनि नोंथांजों फैनानैदिमा फुराव थांनाय जादों नोंथां नोंथाङा खोनादोंना मोजाङै? हा नोंथां? सद'